औ खोनादोंना? औ माने आं दायो फेमिलिनि बारै बुंनो नागिरदों आरो ना
औ जागोन
नखरनि बारै
औ
माने लाइक जोंनि नखरा मारै जानांगौ माने जोङो जोंनि नखरनि बिमा बिफानि फुरां खामानिबा माबायदि जोंनि जिबना जायो जोङो नखरनि खुरां मानि एाबा बिमा बिफानि खुरां मानियाबा माबारैहाय जायो आङो बे फेमिलिनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों आरोना माने माने जों थ गासैबो मिथिखायोलाय जोंहा गासैबो बिमा-बिफा दङ बिमा-बिफा, बिफं, बिब'-बिदा माने बेखौनो जोङो फेमिलि होनना बुङो आरोना फेमिलि माने बर'आव बुंबा नखर जोंनि नखरा मारैहाय जानांगौ लाइक जोंनि नखरा लायक माने गासैजोंबो माने माने गावदों-गाव बुजिलायनाय बिदि जानांगौ आरो ना माने बिदिनो बुजिनाय गैयाबा जोंनि नखरा माने गाज्रि जायो सिलिंखार जालाङो। जोङो बेखौ बुजिनांगौ आरो ना
लाइक माने आङो जोंनि बिमा-बिफा बिनिबो खुरां माने सोमोन्दै बुंनो नागिरदों माने जोंनि बिमा-बिफायाबो गावनि गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्राय मारैहाय मोजां लामाथिं थांनांगौ मारैहाय माने बुजायनांगौ मारैहाय मोजांहै फोरोंनांगौ बेफोरखौ जों रोंनांगौ आरो ना बिमा-बिफा जानानै
माने उन्दैनि-उन्दैनिफ्रायनो मोजांखौ फोरोंलाङाबा उनाव देरनानै बिसोरो गथ'फोरा लामा आन्दायलाङो माहाबा गाज्रि मुवा ज जाग्रा जाहैयो माहाबानि सायाव बुस्थु लाग्रा माहाबा गाज्रि खामानि मावनानै जेनेबा लाइक टेरेरिस्ट बिदिहारि जाहैयो बेवखायनो जोंङो रोंनांगौ आरो ना जोङो गावसोरनि नखरनि जोंफोरनि समाज बेखौ जोङो फोरोंनांगौ आरो ना मारैहाय मोजां जानांगौ मारैहाय मोजां जानाङा नोंथाङा फेमिलिनि बारै मा मिथियो एसे फोरमायनो नामा??
औ नोंथां बुंनायखौनो ओ बे थार बाथ्राया न'खर होनोब्ला जोंफोरो न'खर मोनसेनि गेजेराव बुजिलायना थानांगौ आरो मोनसे सान्थि गोजोन न'ख न'खर जानो ब्लाथ जोंहा बिदि मोनसे बुजिलायनाय थाखानांगोन न'खराव जेसेबांखि ओ सुबुं फोर दङ जोंनि बिमा बिफा आरो गथ'फोर आरो जायफोरबो दङ नखरनि गेजेराव गोरोबलायनाय थानांगोन आरो। बेनिफ्राय गथ'फोरनि बा बाथ्रा बुङोबाथ बेनो जाबाय जे बिमा बिफा बेखौनो नायनानै सोलोंगोन आरो गथ'फोरा गिबियाव नङा होमबा बेवहाय जोंफोरा बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ फोरोंनांगोन मोजां गाज्रि जुदि माबा मोनसे जे गथ'आ बुजि मोनै लामााखि थांदोंब्ला बेखौ बेजों थाफानानै मोजाङै बुजायनांगोन होनना आं सानो आरो गोबां खेथ्रआव जोंनि समाजाव मा नुनो मोनो बिमा बिफाफोरखौ गथ'आ गाज्रि लामायाव थांबा बिथांमोना बुयोलसो नाथाय बुजायनाया खम आरोना बुजायनायाल खम अब्ला बिदि समाव माने गथ'फोरा मालाबा माने गोबांखौनो नुबाय आरो आङो गावनि नोजोराव जे बिथांमोना आंखौ बिदि खालामदोंमोन आंनि बिमाया बिदि खालामदोंमोन आंखौ ओरैहोननानै उलथा-उलथा देरनानै नांलायफिननायखौ नुयो आरोना अब्ला माने बिदि खालामनो नाङा आरो गथ'फोरखौ एसे मोजाङै बुजायग्रोनाया मोजां होननानै आं सानो आरो। बेनिफ्रायथ' मोजां गाज्रिया मा बेखौ बिमा बिफायानो फोरोंनांगोन उन्दै समनिफ्रायनो फोरोंखानांगोन आरो होमबानिया गोदोर जानानैबो बिथांमोना एसे माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आरो बिमा बिफाया बेखौ बुङोब्ला गथ'आ बुजि मोननो हायो। बेनिफ्राय जुदि माबा मोनसे गिर्जा बे गथआ जेनेबा देरनानै माबा मोनसे गोदो माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला बेखौ जुदि देरनानै बिमा बिफाया बुङोब्ला माने बाथ्राया उल्था जाहैयो आरो बुजिसनो हाया जायो। बे गथआ बेफोरबायदि जायो आरो जाहोना बेनो।
औ नंगौ माने आं फोरमायनो सानदों ना बिमा-बिमा बिफाया रोंनांगौ गावनि गथखौ मारैहै उन्दैनिफ्रायनो माने मोजां फोरोंनांगौ माने समाय होनांगौ आरो ना उन्दै गथफोरनोथ समाय होनांगौ जायोना माने नोंथाङा समाय होनो हायाबा। गावनि गथ फिसाया मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ जेबो मिथिया। माने लाइक आं बुंनो सान्दों आरो ना आंनिनो जिबननि एक्सपिरियेन्स।
आं बुंनो सानदों आरो ना लाइक जाहा बाबाया माने सिगांनिफ्रायनो माने खामानि मावो ना बाहेरायाव थायो माने माने आंनो मोजां समाय होनो हाया मोजाहै टाइम होनो हाया दायो बेबायदि जाब्ला गथ फिसानि गोसो सिङाव माने मोनसे दुखु थायो आरो ना दाथ आं इसेबां उन्दैसो बे उन्दैसो समावनो गावनि बिमा बिफाखौ मोनाखै जेबो टाइम होनो हाया। बिमा बिफाखौ नायनो लुुबैयो माने दुखु जायो आरो ना समाय होनो हायाबा माने उन्दै समावथ गासिबो माने गावनि साननायफोरा माने थिग जाजोबाना। उन्दै समायनिफ्रायनो फोरोंलांबासो सोलोंबासो उनाव दुनियायाव मोजाङै थाहैनो हायो माने आंनि जिबननि एक्सपिरियेन्सा बिदि आरो ना माने उन्दैनिफ्रायनो माने स्कुलाव हस्टेलाव थानाय हस्टेलाव थानानै माने फरायनाय पास खालामनाय हस्टेलाव उन्दैनिफ्रायनो क्लास वाननिफ्रायनो क्लास टेनहालागै थानानै माने हारसिं मोनो आरोना मोनसे समायाव बिमा बिफा गैयाबा बिमा बिफानि समाय होनायखौ मोनाबा गथ फिसा दुखु गथफोराबो दुखु मोनो माने फैसा लदोंबो जेबो जायाना। फैसा फैसाया दानोदों दानो गैया। दा माने दानि बिमा बिफाया माने फैसाल खामायनायखौ सानो आरो ना मारैहाय बांसिन फैसा खामायनो हागोन माबारैहाय मोजां जिबन माबानो हागोन माने फैसायाबो फैसायाबो गोनांथि माने नखराव फैसा गैयाबाबो जाया खिन्थु फैसानिसो बांसिन माने गावनि गथफोरा माबारै दोङ माबारै गैया बेफोरखौ नायनांगौ आरोना मोजांङै दङ ना गैया मारै सोलिदों मारै सोलियाखै बेफोरखौ नायनांगौ नङाबा उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ मोजां खालामहोलाङाबा नखरा बुहुद गाज्रि जालाङो। आङो बुंबावनो सा सानदों माने नखरनि बारै माने नखराव ओमफ्राय माने बिबौ बिबै गैयाबा बुहुद दुखु जायो माने बिबौ बिबैखौ नायनो लुगैयो आंनाथ नखराव माने उन्दैयावनो बिबौ बिबौ बिबै थैजानाय माने नुवाखै आरोना। माने गुबुननि बिबै बिबौ बिसोरखौ नुबा माने गाहाम मोनो। उनाव आरो बिबौ बिबौ गैयाबाबो आरो बिमा बिफाफोर लुबैयो बिमा बिफायाबो आरो समाय होनो हायाबा गथ'फोरा बुहुत दुखु मोनो। माने बिदिनो लोगोफोरजों लोगो जायो गाज्रि लोगोफोर लोगोमोन बिदिनो जिबना नस्थ जायो आरोना बिदिनो गाज्रि मुवा जानाय गाज्रि बुस्थु बाहायनाय बेबायदि जालाङो। नोंथाङा एसे फोरमायबावदो माने नखरनि बारैनो
औ बे-बेखौनो नों गौ बाथ्राया नोंथाङा होननाया थार जायो जोंहा गासिबो समाव फैसा थाखाया माने ओ गासिबो नंजोबा आरोना जोङो जुदि सासे गथया सासे गथनो बिमा बिफानि साहारा बिमा बिफानि अननाय नांगौ जायो आरो बेनिफ्रायथ आरो माबा मोनसे खालि दङ बायदि जायो आरो गोबां समाव जोङो बेफोरबायदि जुदि ओ लोगोसे मोना
जोङो जेनेबा बिमा बिफानि बेफोरबायदि मोजां खोथा बाथ्रा मोनोब्ला मोजां मोनो आरो गोबां समाव नुनो मोनो जोंहा नखरफोरावबो बिदिनो गोबाङानो बिदि जालांबाय आरोना ओ मोजाङै रायज्लायनाय गैया गावबा गाव रुमावनो थायो गथफोरा बिमा बिफाया जानाय समावलसो जोङो जमा बिदि हरनि सम माव आरो गोबां समानो दाथ साख्रि मावग्रा मानसिफोर जाजोब्बाय नालाय बिमा बिफाया साख्रि थायो माबा मोनसे खामानि थायो साख्रि नङाब्लाबो अब्ला माने मोजाङै गथफोर आरो माबा बिमा बिफानि गेजेराव मोजां रायज्लायनाय जाया खोथा बाथ्रायानो गोरोब लाया जालांबाय मानो होनोबा लोगोसे जोङो सम होलाया ना अब्ला सोमोन्दोफोरा माने थिग थाया आरो बुजि मोनस्लाबलाया जायो। बिनि बाथ्राखौ बियो बुजि मोनस्लाबनो हाया बिनि बाथ्राखौ बियो बुजि मोनस्लाबनो हाया जायो। बेनिखायनो जोङो बिमा बिफ फाफोराबो गावसोरनि खामानिखौ दोनथनानै मोनसे नखर'नि थाखाय मोनसे टाइम लानांगौ आरो जाय टाइमाव जों
औ
मबाइल नाया मोनसे माने मा बुंगोन बेखौ कुवालिटि टाइम आरोना। मोनसे मोजां टाइम होनांगौ आरो बुजि मोनलायनाय जमायै बेफोरबायदि आ हायोबाथ नखरा ओ गोबां जेनेबा दान थ बेखौ नुनोनो थाङा जोबोद खम आरो ओ मालाबाफोर बेफोरबायदि जमायै न'ख न'खरनि जों लोगोसे बहाबा दावबायनो थांनाय बेफोरबायदि मोनसे मोजां सम लाखिनांगौ होनना आं सानो आरो
औ
खाथिबो थायो मोनसे मोजांबो नाङो आरो अब्लानिया बेफोरबायदि खालायोब्ला बेखौ सानो आरो आङो बेनोसै। औ औ अब्ला नोंथां बे टपिकखौ बेवहायनो दोन्थनोसै एसे समनि आंखालाव दोन्थ नांसिगोन आरोना।
ए आं एसे बुंबावनो सानदों आरोनालाय नख'रनि खुरां फेमिलिनि खुरां
औ नाथ नाथाय आंहा माने बेलेगाव थांनांगौ जादों दा माने औ उननि उननि टपिकआव लोगो ह जासिगोन नामा जों
अके अके दे दोननो जाबाय आं।
औ गोजोननाय थाबाय।